हेल' हेल' औ नों
फंबाइ खोना हादोंना
खोनादों ओं खोनादों
औ जोबोद मोजां दा मा खालामनानै दं
आ दायो आङो ओंखाम जानानै ओ जिरायनानै दं आरो
औ नंगौ फंबाय मा मा ओंख्रि जाखो फंबाया दालाय
आ ओरैनोथ' बयलार एसे लाबोदोंमोन ओमफाय आलु जों बेखौनो स संनानै जाबाय
औ-औ मोजां बोथोरफ्रालाय दा बे समाव माबायदि
बोथोरफ्राथ' बोथोरफ्राथ' बेबायदिनोसै ओ सम सम अखा हानाय सम सम अखा हायै आरो जोंथिंसाय गोबांहाय बेबायदि बोथोरनि बिराद माने ओ गामियारिफ्रा गोबां भुगिनानै दं आरो दैबानाजों बेजों लोगोसे ओ न'खर
दैबाना बिराद नुदों ओरै बे नोंसिनि ओनसोलथिं जायबो दा जाय माइफोर गायखानाय बिसोरथ' गोबां खहा जासिगोन गायखानाय दुब्लिफोराव आलि आरि बायजोबफिनसिगोन
नंगौ नंगौ
नै दुब्लियाव खोथिया ओरिफ्राबो बाइग्लिजोबस
नंगौ
फंबाय जोङो जोंनि सावरायनो गोनां आयदायाव दसे सावरायनि नङा होम्बा
औ औ-औ
दा जों मा होनदों ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन जों बेखौ सावराय नङा होमा फंबाय
औ
आचसा फंबाय औ आथिखालाव जे जोंनि समाजाव। आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन बेनि थ्रयै गोबां खामानि मावनायखौ जों खोनादों नोंथाङाबो मावबाय जानांगौ फंबाया जोंना दा बेफोरबायदि खामानिखौ जों ए आइ फैनायनि जाउनाव माबायदि मुलाम्फा जादों जोंनि सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
आङो ओ नोंथांनो ओ आङो जिखुनु ओ एसे एनै मिथिनाय दा आङो नोंथांनो ओ फोरमायनो थाखाय आङो एसेब्लाबो नाजागोन दा ए आइ आ ओरैबायदि मोनसे सफ्टवेर जाय मानसिया मावनो हायै मानसिया सानफेरनो हायै खामानिफोरखौ से सेकेण्ड नै सेकेण्डआवनो बियो मावफुंनानै ओ होयो आरो दा बेल' नङा गोबांहाय बेबायदि ओ जोंनि ओ फरायसाफोर आरो गोबांहाय बेबायदि ओ जोंनि मानसिफ्रा दा गोबाङानो मिथिया जाय ओ एसे एनै रोंखा राखा बिसोर मानसिफ्रा ए आइ नि गोबांहाय मदद लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जाय ओ जायनि सोंथिखौ जायनि एन्सार नागिरनानै मोना जायनि बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोना जोङो ए आइ नि हेफाजाब लायोब्ला ए आइआ माने जोङो एबा थख' थख' माने फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि ओ माखासे इदिटिंफोर जाय माने इदिटिंफोरा माने गोबां खस्थ' ओ आङो दाख्लैसो साननैसोनि बा ए आइ खौ गोबांहाय बाहायबोनायखौ आङो ओ मोनबोदों बेयावहाय ओ ए आइ आवहाय मोनसे फटक साबमिट खालामोब्ला बा ए आइ आवहाय मोनसे फट' होयोब्ला जिखुनु जिखुनु जाया माने गोसो बायदि ओ जायखौ सानदों जायखौ साननानै मावनो थाखाय ओ बिथोन लायो बेखौनो माने ए आइ आहाय माने थख' थख'हाय माने माबा खालामनानै सल्भ खालामनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो औ दा आङो ओ ए आइ बेखौहाय आं बिसिम बेखिनिखौल' आङो बाहायबोनानै मिथियो आंनो एलनि बागैहाय गुवारै जुदि मिथियोब्ला नोंथांङा आंनो ओ गुवारै फोरमायनानै होनो? हागोन आरो।
नंगौ। माने जों दा बेखौनो दा नों बावै बुंनाय बायदिनो मोननो हायो जेराव जोंनो गोनां जानाय मा
ओ
डाटाफोरखौ जों गोरलैयै मोननो हासै। जेराव जोङो मोनसे मोनसे बिजाबाव फरायनानै दिहुननांगौब्ला बेनि डाटाखौ गोबां गोबां सम नांगौ जायो। आरो बिजिरनो फरायनो सम लायो, दा जोङो ए आइ नि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो माखासे जोंनि गोनां जायफोर मोननो हायो आरो। आथिखालाव बेनो आह जोंथ' दा ओरैनो मोनसे मोननै फट' इदिट खालामनाय बा एप्लिकेसन लिरनाय दा माखासे ओ सोंथिफोर सोंनाय बेखिनियावल जों दासिम बाहायनो हादों दा बेनि गोजौआव नायोब्ला जोङो आथिखालाव गिदिर गिदिर दावहा खोनागासिनो। जेरै इरान, इउ ए इ माबाजों रासिया, इउक्रेन आरो ओम मोनसेया ओरै सोनाबहा माबावमोन फिलिस्टिनजों इजराइल नङा होमबा दा बैफोरबायदि हादराव जाबायदि दावहा जादों गिलु बालु माने बिसेबांबा गिदिर गिदिर बम्बनि बेरहोनाय बेफोर गासिबो माखासे टेक्न'ल'जि आरो ए आइ जों बाहायनानै टेक्नलजि बाहायनानै जों बेफोरबायदि दावहाखौ नांनायखौ नुनो मोनदों। जेराव हमनानै ला द्र'नखौ बिरहोनो थाखाय जों माखासे बेनि कानेकसन नङा होमबा? इन्टारनेट कानेक्सन नांगोन, दा बेवबो ए आइ नि मदद दङ। जेरै बेफोरजोंनो माने आथिखालाव गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो। आरो एक्जामपोल हिसाबै जों सिम्पोल जोंनियावबो बयबो पाब्लिकलि बाहायनो मोननाय आलेक्सा मोनसे एप्स मोनसे माबा दंना बेबो
गुगोल एसिसटेनट
नंगौ। बे आलेक्साजोंबो जोङो लाइट खोमोरनो थिननो हायो। लाइट फोजोंनो थिन्नो हायो लाइटनि कालार चेन्ज खालामनो होनो हायो, बेजों लोगोसे आ-आथिखालाव ओ मा होनो ए सिफोर बेफोरखौबो अफ अन खालामनो हानायनि सुबिदाखौ जोंनि जों बयबो डेलि लाइफआव बाहायनायखौ जों नुनो हायो आरो माखासे खार'फोरावबो आं से सेटाप खालामनायफोरखौबो आं एसे मोनबाय कारावबो माखासे जुदि सानि ओ रुप बै सानि जे रुप माबा थायो सान बार हाबनानै औ सान रुप थायो बेफोरबायदि खुलिनायावबो जों बेफोरखौ ओ बाहायो आरो दा बेफोरावबो जोंनि माखासे आर्टिफिसिल इन्टेलेजेननि आखाइ दं आरो
नंगौ दा ओ नोंथां दाख्लैस औ औ दाख्लैसो ओ एसे एनै आङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों
आङो ओ मोनथिदों आरो जे
नंगौ
ए आइ आइआ दि बेबायदि नंखायहाय जोङो ओ सासे सिंगारा सासे सिस सिंगारनि ओ जायगायावहाय थारमाने इजियैनो जोङो ओ डिसक्रिपसनावहाय लिरनानै होयोब्ला मोनसे आबुङै जोङो ओस माने मा होनगोन बेखौहाय ओ गान बा जोङो मेथाइ जोङो ओ मोजाङै जोङो ओ माबा खालामनो हायो क्रियेट खालामनो हायो। ओ बेनि सायावहाय ओ माखासे ओ ससियेल मिडियाआवहाय गोबांहाय बेबायदि सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनदों। औ औ रोंगौथि लाखिदों दा बेबायदि ए आइआ बेबायदि गोबांहाय बेबायदि ओ माबा जाबाय थायोब्ला दा माखासे ओ जोंनि माबायावहाय ओ जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेबायदि ओ माबाफोर ओ जागोन नामा
नोंगौ माने माखासे बेहाय जों पजिटिभ जे पजिटिभ होनोबा नांगौ खामानियाव जोंनि समाजनि मोजांनि थाखाय बाहायनाय। आरो नेगेटिभ होनोबा फ्राय समाज आव माने गोबां रोखोमनि मानसि थायो मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। जाय मोजां बिसोरथ' मोजांखौनो बाहायो। जाय गारजि जोंनि सायाव लानानै माखासे गाज्रि हाबा माव बुंबाय थादों दाख्लै एसे सिगाङावबो बेनि सोमोन्दै रायलायनो एकजामपोल दा हमनानै ला जोंनि हादराव गोबां गिदिर गिदिर माखासे ओ बिजनेसमेनफोर दं जेरै आम्बानिया दानि बिथांमोन बायदि दा बिथांमोन बायदिखौ माने नंखाय माखासे फट' इदिट, भिडिअ' इदित खालामनानै बेबादि पाब्लिकलि ससियेल मिडिया इयाव आगारो अब्ला बिथांमोननि बिजनेसा गोबां मानेे रेपिथिस थिन आरो माबा थागोन आरो मा बिसिनि बिजिनेसआव माइनास जागोन।
नंगौ नंगौ।
बिथांमोननि प्रफाइला बिराद गिदिर जोंबायादि फिसा फिसौ नरमेल नि थाखाय माने बेफोराव इसेबां इनफ्लुयेन्स जाया खिन्थु बेफोरबायदि मानसिनि मोजां स्टेटासनि मानसिफोरनि जायफोर हादरनि गिदिर गिदिर खामानि मावग्रा बैफोरबायदि मानसिनि जुदि एम आइ सि या बेबायदि नंखाय खामानि मावनायजों सोलियोबा माने गोबां खहा जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो मोजाङाव बाहायनांगौ गाज्रि मोनदों होननानै जों गाज्रि आव बाहाय नाङा आरो मोनसे एगजामपोल माने आंबो बेखौ ससियेल मिडियाायावनो मोनदों जायफोर कन्टेन्ट कन्टेन्ट क्रियेटर बिसोरो ओरैबायदि खालामदों ओ ए आइ ए आइ नाव माने कुइसन खालामनो आरो ओ आंनो माखासे पयजननि मुलि ओ खोन्थानानै होनो हागोन नामा होननानै ए आइ नाव सोंदों दा दा बेयो ए आइ आ बुंबाय फिन होबाय कुइसन खालामनायाव ओ आं खौ खोन्थानो हाया आंहा रेस्ट्रिकसन दं बेखौ खोन्थानो हाया। दा ए आइ खौ माबायदि थगायदों माने आंनो माखासे ओ माने बे जेनेबा बेयो पयजननि मुलि नांगौ होनदोंमोन नालाय बेखौ खोन्थायासै।
औ
ओम मानसिया पयजन जायो होननानै उल्था कुइसन खालामबाय? बेखौनो बेसिम कुइसनखौनो उल्था खालामनानै होबाय मा मा जायोब्ला मानसिनि देहायाव पयजन जायो नामा दा फारि फारि खोनथा